हेल' हेल' औ
खुलुमबाय आगैनिसिम ओ आङो नोंथांजों ओंखाम गोरलै जानाय फोर्बो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै आखायाव लादों नोंथाङा सावरायनो सम होनो हागोन दा?
ओ ओ दा ओंखाम गोरलै जानाय होनबाथ' जोंनि मोनबा फोर्बो बेनि गेजेराव मोनसे जों ओ आबादखौ जोङो जोङो जोंनि बर' हारिनि मोनबा आ फोरबो हिसाबै फैनाय जाहैबाय ओं ओंखाम गोरलै जानायखौ दा बेनि सायावनो एसे सावरायनोहोन्नानै आ आखाइायाव लानाय जादों नोंथांजों आङो आ मोनथिनो लुबैयो जे बे ओंखाम गोरलै जानाय फोर्बोखौ जों आ माबादियै ओ फालिलाङो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो
ओ ओंखाम गोरलै जानायनि सिगां आथोन लायनाय एबा माइनाव लायनाय बुङो बिखौ बानायग्रा ओ बेनि नेमफोरा खौ आं एसेबां मोन थिजोबा सोरबाबा बिदिहाय एसे ओ मिथिगौ एसे मिथिगौ गासैखौबो मिथिजोबा ओमफ्राय जा एसे मिथिगौ आं बेखौ खोन्थालांनोसै माइनावलाय माइनाव लायगोन दिन सानखौ सानखालि जोङो न' न'नि थोरसि थला जेनेबा न'मा न' गासैखौबो साफा सुफा खालामना गोथार खालायनानै बिदिनो ओ ओंखाम सं नांगो माइनावखौ लानायनि सिगांनो जोंनिया न'मा न'आव ओंखाम ओ फ बि थानांगौ होननानै जोङो फालिबोनाय जादों ओंखायनो बिदिनो ओ ओंखामखौ फुरथियो नमा न'आव माइनावनि नमा न'आव संखांनानै दोननानैसो दै गोथार बिदिनो प्रसाद रोंबोला जायो लाङा लाहैनोबो थाङो दै गोथार सि बिदि मालला लानानै थाङा हानानै माइनावनो
होम
बेबायदिनो हाय इसोरनाव माइनाव मायनाव फुजा खालामानबाय एमखायबाय नेमखान्थिखौ खालायनानै जोङो दै सारनानै ओ माबाखौ माइ हानानै लाबोयो आरो ओ बेखौ जुलाइयाव आरामसे लाइ जुलाइयाव सोरबा बियान फालिबोलाङो गोथारै बियान खालि जुलायाव आरामसे ओ खानानै लाबोयो माइ बिदांखौ लाबोनानै जोंनिया जेनेबा जोंनि नेमाव जोंहा दाउदैबो होयो आरो जोंङा आइमोना दाउदै बि दाउदै दैसे ओ ओ बाख्रि गनायाव आराम जेयो आइ माइनावनो ए उम माबाना दोनो बिदिनो माइ सोयो सोनानै दावउदैखोबो दोनबाय एनिफ्राय माइखोबो खानानै दोनो सानजा खनायाव साहा आरो सानजा गनायाव एफोरबायदि नेम बानायो औ बेखिनियानो ओ ओनिफ्राय इनिफाय ओंखारबाय माबाय ओमफ्राय प्रसादफोरखौ बिदिनो गासैबो न'खरनिफोरा राननानै जालायबाय बाहागि गासैबो बेखिनि आरो आगोन मासाव बिदिनो ओहो गु खालार थांनायनि उनाव जोंनिया आरो आगोन मासाव ओंखाम गोरलै संनाय नेम दोङो आरो
औ औ नंगौ
औ संनाय बिदिनो ओंखाम गोरलै संनायावबो ओ नेम दोङो उम उम
खोनादों नोंथाङा
औ
आफ दाथ' जों नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिना मोनबाय जे। ओ ओंखाम गोरलै। जानायनि आवगोलावनो। जोंनिया माइनावखौहाय लोखिखौहाय जोङो ओ दुब्लिफो फोथारनिफ्राय। जोङो। जोंनि माइ बाख ख्रिसिम एबा इसिं खफ्रायाव। ओ सोनानै दोनफैयो आरो बेनि सिगाङावनो जो जोङो माइ जि माइखौ लायगोन। ना माइखौ लायनायनि सिगाङावनो। जोङो न'फोरखौ स्रांस। स्रिं खालामना लइ लथर खालाय दै फोन दोननो मोना आरो जिदौफोरखौबो दैहुफोरखौबो खालि दोननो मोना बिदिनो ओ आबुं दोननांगौ आ बे बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोनबाय जे ओंखामाबो ओंखाम दोआव संनाय एबा ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदि थाथारनांगौ आरोना नङाब्लाथाय माइनावा बोराबो बिदि होननायबो मोनसे फोथायनाय दङ नंगौना जोंनिया औ बेनि उनावथ बेखौ खौ लायखांनायनि उनाव जोंनि गु आघोन दानि गु खाालार खालि ओ जोंनि थानसालियाव बा नखरनि थानसालियाव बा रायजोनि थानसालियाव फोरबो फालिनाय जायो दा बेनि उनाव जोङो ओंखाम गोरलै जानायनि ओ लाहार फाहारा जानो लायो आरो ना दा ओ दा नोंसोरनिथिं नोंसोरनि ओनसोलाव माबादियै ओंखाम गोरलैखौहाय जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना ओंखाम गोरलैखौ माबायदि जायो बिनिनि ओ नेमखान्थिफोरा माबादि बेनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनो हागोन दा
औ हागोन ‌ओ फोरमायलांनायसाइ हेलौ हेलौ
औ खोनादों।
औ बिदिबा आं फोरमायलांनोसै। खोनासंदो नों थाङा उम बिदिनो माइरं गोरलैनि ओंखाम गोरलैनिसो नालाय आघोन मासनि फुजाया। बिदिनो बेयाव माइरं गोरलैखौ नांखाथारगौ। बा आघोन मासनि फुजाखो सोरबा बोलियै बोलि बोलिया बोलियै बावो सोरबा बिबारा बिदिनो बिबारैबावो जेनेबा फिथाइ सामथायइल'जों जेनेबा ओ बोरलि बाथौबो फिथाइ सामथाइ गासिखौबो होयो। थेवबाबो बेयाव जोंथ' थायो आरो फाय बिबारा बिदिनो ओ प्रखादजो प्रसादजोंल' जायो। बि दिनो फिथाइ सामथाइ औ ओ ओ ओमफ्रायो बिदिनो जोंनि न' खराव आरो दा माबा बोलि बाथो नालाय बिदिनो बोरमा बोरमा दाउ हांसो बेफोरबायदिनिखो होनाय नुबोदों जोङो उन्दैनिफ्राय।
औ
ओ दाथ' जेनेबा मेन बाथौयावबोथ' बेफोरबायदि बोलिफोरखो होआ। ओमफ्राय बेयाव
खायफा खायफाया बिदिनो होयो आरो औ
बाग राजा बिखि बाग राजा खि इदिनो दाउ सा फिसा फिसा अथ्र'टा हास'नाय बोरमा उनु बिदि आगोल जेनेबा आ जाङा आ बौ आबैफोरनि इनि दिननिफ्रायनो फालिबोनाय नेम आरो बेफोरफोरखो जोङो दाबो दोङो दासि सिमबो दं उम इफोरखो नुनो मोनबो दों जोङो। बोरमा होयो जोङो। बिदिनो फारौ दाउसा फिसा बिदि होबोनाय नुनो मोनदों दा जोङो ओं बिदिनो आरोबाव बाथोनि आगदा आरो आगसि बेखिखोगोम बेयाव मोन आगदा आगसि मोननै खिबो आरो उम आइ बैसोमुथिनि होनाय जायो। बेफोरखोबो नुनो मोनबोदों। ओ जोंहाजियो फालियो बेखो खोन्थादों आङो लोगो उम उम उम उम उम जोहाय बिदिनो आर रो जोंहा बिसरि आइ दङ बिसरि बेखौ दो जोंहा बिसरि फालिनाय जायो बिसहरियावबो बिदिनो हांसो दाउ ओ हांसो दाउ बोरमा बिदि हा होयो आरो दाउदै बोहोयो ओम गास ओ न'खरनि ज' नांनानै आदै-मादै आइ-आफा आबौ-आबै गासैबो जोंहानि फंबाय आदा-बाजै गासै ज' नांनानै न'खरनिफ्राय खुलुमो गासैबो। ए ओम गासै फुजाफोरखौ मोज जाङै गोथारै होनानै मानानै जोंहा ओंखाम संनानै लावखार ओंखाम जाहैयो गासैनोबो गेदेर उन्दै गथ' फाय गामिनिफ्राय मानसि सासे लिङो लिंनानै बिदिनो जाहोयो
औ
हाथारनाय माबाखौ संनानै गासैनोबो जाहोफिनो आरो ओम ए आरो आरो अ मोनसे आंनि खोन्थानो थालांबावदो दैै बिसरनियाव बुजा होखांनायनि उनाव ओ आइ माइनावनि ए न'मा न'आव आरोबाव जोंनिया जोंहा जेनेबा ओ ओंखाम ओम फक आ आइ माइनावनो फक संनानै होबावो बिदिनोहाय फख संनान दाउ जों ओंखाम फग संनानै गासै। जायो बिखोबो। बे बिदि बेखौ होखांनायनि उनावसो। बुदफोरखौ जायो आरो राननानै होयो गासैनो जालायो जालायनानै संनाय खांनायनि लाहार फाहार खालामो गासैबो जास्राङो बिदिनो। बेनिफ्राय नोंथांमोननि नोंथांमोननिखै माबायदि बानायो एसे फोरमायजागोन।
औ जोंनि थिं बिथिंहाय ओ ओ
फोरमायना होेदो
औ ओ जोंनि थिं बिथिंबो बेबायदिनो खालामो खिन्थु बिबार बाथौ जाहैबाय नालाय ओंखायनो जोंनिया ओ गिबियावनो जोङो इसोरनो बावग्रोनाय जायो बे माइरं खो ओं बिदिनो ओंखाम गोरलैखौ जा नाय जायो आरो। जिनिसफोरजों जोङो ओ दुब्लियाव बाहायदोंमोन जेरै नांगोल खदाल ओ आरो सेखा खासिफोरखौबो जोङो होफायो आरो जनो दोनो बेयाव फुजा होयो आरो बेनोबो बाउनाय
जायो आरो बे बेनि उनावसो बे जेंनो बयनो माहोनाय जायो आरो बेबायदिनो खुंलोङो दा दे होमबा बिदिबा आ नोंथांनिफ्रायबो गोबां मोनथिनो मोनबाय जे जोंखाम गोरलै जानायनि सोमोन्दै। ओ रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आंबा बेखिनियावनो जोंनि बे सावरायनायखौ दोन थनसै होननानै नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय।
औ।